अ हेल नोंथां।
अ नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
नै नोंथां दसे बायहेरायाव ओंखारनानै बार जागासिनो आं।
नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहा हामलाय हरनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय गोजोन फुंबिलि नोंथां।
नोंथाङा साहा लोंबाय ना?
औ नोंथां लोंबाय लोंबाय।
दा नोंथांनिसिम फंनैसो बाथ्रासो सोंनायदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सोंजागोन।
दा सोंलुआनो जाहैबाय। जोंनि बरफोरनि गुदि फोरबोआनो जादों बैसागो फोरबो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बैसागु फोरबो होनोब्ला जों बैसागुआ मा मोनथाम रोखोमनि नङा होमबा
मा बुंदों नोंथां? नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफैयाखै आङो।
दा बैसागु फोरबो होनोब्ला
औ।
बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि नंगौ ना?
औ नंगौ नोंथां।
ओ गिबियानो जाबाय रंजालि बैसागु।
औ।
जोङो रंजालि बैसागुआव जोङो। रंजा बाजायै जोङो गासैबो मोसायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
गिबि गिबियावनो गिबि सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय फोरबो फालियो आरोना रंजालि बैसागुआव।
औ।
जायखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानैबो मिथियो आरोना।
औ नंगौ।
जों दा गिबि गिबियावनो जा आबादारिफोर दं जा जायनि नखराव मोसौफोर दं।
औ।
बिसोरो फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ दिहुनो आरोना। गलिनि
औ औ।
दिहुननानै दैमा बा दैखर फारसे लाङो आरोना मोसौखौ।
औ।
मोसौखौ लांखांनायनि उनाव मोजाङै बेखौ मोसौखौ थुखैयो आरोना।
औ नोंथां।
थुखैखांनायनि उनाव लाव फान्थाव हालदै बेबायदि बेखौ हानानै देग्लियो आरोना
औ नोंथां औ
बेफोरखौ मोजाङै देग्लिनानै मोसौखौ थुखैखांनानै मोसौनो जाहैयो आरो ना
औ
आरो दिग्लि बेन्दों जों बेखौ मोसौखौ माबा बिलिरना होयो आरोना जाहाथे मोसौआ मोजाङै मोजां देरो मोजां मोजां फिसा होयो बेनि थाखाय बेखौ फालिनाय जायो आर ना मोसौ बैसागुखौ
ओ नोंगौ नोंथां'
बेनि अनगायैबो मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै फोथा होयो आरो ना गोसोम गोसोम
औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे लावजों हालदैजों फान्दावजों सुनाय माला मोसौनो गानहोयो जाहाथे मोसौआ मोजाङै मोजां देरनानै थायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेनो जादों मोसौ बैसागो रंजालि बैसागुनि गिबि सान
औ नंगौ नोंथां आरो बे सानखालिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै दुब्लि फोथाराव बायदि रोखोमनि बायदिसिना मैगंफोर खाना लाना फैनानैसो जाफैयो नङामोनथां
औ औ नंगौ
औ बेनि गेजेरावनो जेरै दिंखिया आरो बायदि रोखोमनि गोबां माने स्नि मैगं जेनेबा स्नि साननि स्नि मैगं लाना फैनानै जों खांनानै जाफैयो नङा मोन्थां
औ औ नंगौ
औ बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो फालिबोगासिनो बैसागो फोरबोखौ थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बेबायदिनो फायलांगासिनो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ मोसौ फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया जोबोद रंजा रजानाय सान होनबाबो गोरोन्थि जाया नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ आरो बेबायदिनो मोसौ थुखैनायाव जाबाददि मेथाइ रोजाबनानै जेनेबा जों थुखैयो बेफोर मेथाइफोराबो जोंनियाव गोबां समायना समायना जेनेबा रिंखांफोरबाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ मोखौ थुखैनाय समाव जा दिगेलिटि बिलाइजों मोसौखौ बुयो नोंथाङा बे मेथाइखौ गोसोआव दंना
आं दा मोजाङै सानदांनो हानाय नङा थेवबाबो जों दा रंजालि बैसागुआव जोङो जोङो मोसौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों मानसिफोरा गोबां सुनक पाउदार लानानै जों मोजाङै दुगैदै जोङो मोजाङै स्रांनो गोदान सि गाननानै गोदान गामसा, दख'ना, आर'नाइ, लानानै जोङो थाग थियारि जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जोंनि बैसोनि गेदेरखौ जों मान होनानै जोङो आथिं हमनानै खुलुमो। जोङो बिहान फालिहैयो जेरै गोदान फालि गोदान आर'नाइ गोदान गाननाय जोमनाय बेबायदि होयो आरो ना। जाह जाहाथे जाहाथे बे रंजालि बैसागुआ रंजानाय फोरबो हिसाबै मर लायो आरो न बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे रंजालि बैसागुआव खाम सिफुं लानानै जथा जाबफं लानानै न'खर न'खर मोसाहैयो जाहाथे जोंनि थ जोंनि जा रंजालि बैसागु बे रंजानाय रंजालि बैसागु रंजानायजों बुंफावो आरोना
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदिनो जों रंजालि बैसागुखौ फैयो बेजों लोगोसे जे बे बे बैसागुनि नैथि जा नैथि बैसागु बे नैथि बैसागुआ जादों खाथि बैसागु नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
काथि बैसागु आव जों अ काथि गासा जायखौ बुङो बे खाथि गासा ओ जों सरासनस्रायै जोंनि जा माइ दुब्लि बे माइ दुब बे माइ दुब्लियाव दुब्लि बारियाव थांनानै जों आलारि बा थि सावहैयो आरोना।
औ नोंथां नंगौ।
जाहाथे जोंनि माइ फसलफोरा मोजाङै देरो लावो आरो बे देरनानै जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनो फसल होयो जोङो इसोरनि फारसे आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबो आरो ना।
औ औ।
जाहाथे जोंनि माइ बाख्रियाबो बुंफबो। बेनि थाखाय जोङो काथि गासा काति बैसागो बेखौ फालियो आरो ना इसोरनि फारसे।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ माइ गायखांनायनि उनाव जा समाव माइ खिलियो बे समाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना काति गासा बा कति बैसागुखौ।
औ नोंथां नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंनि थामथि बैसा सागुआनो जाबाय मा-मागो बैसागो नङा होनबा?
औ नोंथां।
मागो बैसागु जोङो सरासनस्रायै जोङो मागोआव जोङो ओ जेब्ला जोंनि माइ फोथारा मोनो, मोनखांनायनि उनाव बेखौ हाखांजोबखांनायनि उनाव गोरान जायो नङा हबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोंखौ जों जा डिसेम्बर जानुवारि बे दिसे दिसेेम्बर जानुवारि समाव जोंङो माइ नारा बेफोरखौ हाखांजोब खानायनि उ न' भेलागुर न' बायदि बानायो नंङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ।
उम बेखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो बे भेलागुर न' जोंङो लावखार ओंखाम जायो मोनाबिलि समाव
औ नंगौ नोंथां।
गासैबो लोगो नांनानै
औ
बेबायदिनो जोङो रंजा बाजायै मागो बैसागुआव लावखार ओंखाम जायो आरो बे बेनि अनगायैबो जों मागो बैसोआव गोबां नालेंखर लारु फिथा खखुमा बे बायदि जों जानायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ।
बेबायदिनो जों फुं समाव बेबायदि लाल साहाजों एनथाब फिथा मा फिथा जानायखौ जोङो आथिखाल समाव नुनो मोनदोंसै आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
उम बेनिखायनो बे फिथाफोरखौ जानायनिबो जोंनि देहायाव गोबां बोलो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंङो मागो बैसागुबो फालिनाय जायो। नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलाव ओ बेबायदि बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङ बे सावरायना होनो हागोन ना?
बैसागु बुथ' नथां नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा गासिबो ज' जानानै रंजा बाजायैनो बैसागु फोरबोखौ जों फालिनाय थाङो। आरोथ' मोसौ बैसागुनि बागैथ' नोंथाङानो फोरमायखाबाय नङा ह होनोमबा
औ औ
औ दा ओ जोंनियाबो बिदिनो बैसागोनि जेनेबा ओ ओम मोसौ बैसागुोआव जोंफोर गासिबो ज'जानानै मोसौफोरखौ फुङावनो उनथिखारनानै जोंङो दैखर फारसे होलांङो होलांनानै बेयावनो थुखैनानै बायदि रोखोम रोखोमनि जेरै काजलगुरि ओ माइ खेथि दिगेल लोथि बिलाइ बेनिफ्राय फान्थाव ओ बेनिफ्राय पानेलाव बायदि बायदिखौ हाना लानानै जों गासैखौबो मोसौनियाव सारो नङा मोनथां
औ औ नंगौ
औ बेजों लोगोसे जों दिग ललिथि बिलाइखौ लानानै ओ मोसौनिया बुनानै बुङोखि डिगलिलिटि दिगलि तिया मोसौनि मुलै बेबायदिनो आरो' बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबाओ फिथाइ दंङ मोनसे बेखौ रोजाबनानै जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नंङा होमबा नोंथां
औ औ
औ आरो बे सानखालि जोंङो मोसौनो गोदान गोदान फागा जेनेबा गोदान दुरुं गानहोनाय जायो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ आरो गंआवबो मोसौनि गंङआव जोंङो ओ जाथिथाव जायखौ बेसरनि थाव जासे थावखौ जों होनाय जायो फोननानै नंङा होनबा नोंथां
औ
औ आरो बेबायदिनो मोसौआ जेन बोसोर बोसोर बारिलाङो बेनि थाखायनो जों आर'ज गाबनाय थांनाय नंङा
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिफ्रायदि जा बैसागो फोरबो दंङ बे बैसागो फोरबोनि बागै गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय।
औ औ नोंथां
दा जोबथियाव आं बेखौनो सानगोनदि जों बर' हारिनि जा बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआ जोंनि थाखायनो जोबोरै गुदि फोरबो आरोना बेनिखायनो बे फोरबोखौ जों उननिफ्राय फोरबो हिसाबै फालिबोदों आरो जों दा फालिबोबाय थादों आरो उनफोरालागैबो फालिलांबाय थागोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
दा जोबथियो आं नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानगोनदि नोंथांङा जों बे फोरबोनि फोरबोखौ जाहाथे बावगारलांङा आरो ना
औ नोंथां बावगारा थारैनो
जाहाथे बे फोरबोखौ ओ गोदान महर होयो बेनिखायनो नोंथांङा जेन बेखौ बावगारालासिनो इयुनसिम फालिलांबाय थागोन होनना आं आसा थाबाय।
औ नोंथां थारैनो नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय।
औ सोबथियाव आं बेखौनो बुंनो सानगोनदि जोंनिया समाबो सफैबाय नालाय ओ नोंथांनिसिम साबायखर जासिहरबाय गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां